औ
औ दे मा खालाम नोंथाङा दा?
नै आङो ओरैनो दंथ'यो दायो नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथां मोननिथिं बो बोथोरा माबायदि जानानै दं दासान्दै
बोथोराथ' नै अखाबो गैथ' आ सान्दुंबो गैथ'वा खिन्थु गरमालाय एसे गरम जानानै दंथ'यो आरो जोमै जोख्लोबनायबाबो।
दा आं नोंथांखौ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों एसे गाननाय जोमनायनि सायाव रायज्लायजागोन ना नोंथां?
औ औ रायज्लाय जागोन नोंथां।
दा जों गाननाय जोमनायनि रायज्लायनो बुंनाय लोगो लोगो दा गुबै जोंनिया दख'ना फैयो ना एसे
औ औ नंगौ नों
औ आ नोंथाङा दख'नाखौ बोरै दायो बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा एसे?
जों न'फोरावबो दायोना?
न'आव हायथ' जोंहा दख'ना जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा दानायखौ आं नुनो मोनाखै आरो ना
औ औ औ
दख'नाखौ दा-दानो मोननायखौ जों नुनो मोनाखै खिन्थु आङो मबाइल फ्रावहाय इउटउबफ्रावहाय नायो। सिनफोरजों दानायखौ नुदों बेनिफ्राय आरो सिगांनिनो उन्दै सम फोरावहाय जोङो फराफोराव फरायनाय बा बै आबौमोना खिन्थानानै गालांनायफोरखौहाय जोङो एसे जि औ औ खोनानो मोनदों आरो
दा जोंनि ओनसोलाव माने जोंनियाव दङ आरोना न'खर फा न'खरनै बायदि थायो आरो इसानाव मानो दखनाखौ जों बे औ इसान सालियाव। दा खुन्दुंखौ लाबोनानै जोंङो दैयाव खारसे होनानै रुयो आरो ना रुनानै बे खुन्दुंखौ एसे औ मायदि होयो। ओ माइदि दि होनानै एसे फोरानस्रोनायनि उनाव जोङो बिदिनो सोङो आरो सोंनानै नो खोन खननाय जायो। बेनि उनाव बिदिनो दालाङो आरो। दाथ' जोंनि दानि जुगाव जोङो एसेबां दानायखौ नुनो मोनला।
औ औ नोंगौ नोंथां।
नाव दानायखौसो गानग्रा जाबाय।
औ औ औ। मेसिनाव दानायखौसो गानग्रा जाबायथ' आरो खम समनि गेजेरावनो
ओ अ बेफोरखौनो गानग्रा जाबाय। दा नोंथाङा बेै दख'नानि दख'नायाव जेरै माथाफोर बेफोरबायदि थायोना बेनि माबाफोर मुंफोरखौ मिथिगौ नामा?
दख'ना माथा अ खुन्दुंनि मुंफोरखौ थ' खुन्दुंआथ' बे अनामिका खुन्दुंफोरखौनो माथा माबा होनानै मायदि होनानै
औ औ दायो आरो जोंनिया दा गोदान गोदान ब्रेन्ड फोरबो ओंखारबाय
औ औ औ औ औ नोंगौ नोंथां।
खोनानो मोन्दोंना बेफोर ब्रेन्डफोरनि दखनानिफोर नामफोरखौ
ब्रेन्डफोरनिया बेफोरनिखौथ' आंङो बारा एसे मोजाङै आन्दास खालामाखै आरोना।
औ औ जोंनिया दा लफायफोर दङ ना लफाय सानसालि।
औ औ औ औ लफाय दङ औ। आरो बै बे गेम औ। औ।
आरो बारदै सिख्ला।
औ औ बारदै सिख्ला औ। औ औ जोंना माथा दख'ना होननानै बुङोब्ला बांसिनानो जों दख'ना थावसिखौ माने रावबो मोनथियै गैया नङा होमबा नोंथां बे दख'ना थावसिखौहाय जोंहा औ औ बे दख ख'ना थावसि खौ जोंहा हिनजाव गोदाननियावहाय बाहायनाय जायो। जायो हाबा होयोब्लाथाय हिनजाव गोदाननो। बे दख'ना थावसिखौ हो होथारनांगौ आरो जोंना दख'ना थावसि नङाब्ला हाबा होनो हाया नङा होमबा नोंथां। खायफा खायफा जायगायाव होयो होनाया खिन्थु गोदो गोदायनि खान्थि आसार आसार खान्थिजों जोङो जुदि थाङोब्लाथाय जोंनो माने दख'ना थावसि नांथारगौ आरो। दा दख'ना औ औ। दा जोंना दख'नाखौ गोसोबादि आगर आखाइ एरनानै जोङो गोसोबादि बानायनो हायो बेनिफ्राय आरो गाबफोराबो जोंना गुबुन गुबुन गोसोबादि होनो हायो औ औ। औ औ होनो हायो। बेनिफ्राय दख'नानि गाबफोरा गोबां रोख रोखोमनि दङ। बेबायदिनो गोथां। गोमो गुफुर गोजा लाइगां औ फान्थाव गाब बेफोरबायदि दङ आरो माने गाबफोरखौ मोनफ्रोमबो गाब। खौनो होनो हायो आरो दख'नायावहाय आगरफोरा बेबायदिनो औ औ आगर फोराबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर दङ। बैग्रि बिबार थिंजाय खांख्रिखला बिथिं फुटबल आगर जायखौ जों हिसमा जि बा बे जोमखांग्रा जि होननानै बुङोना औ औ बेफोरावहाय एरखार थांनो हायो आरो नाथाय आथिखालावबो बेफोरबायादि जि जोम बाहायनायखौ जोङो खम नुनो मोनदों नुनो मोनबाय औ औ जों दा सिगांहाय जोमखांग्रा जिफोरखौहाय गुदुं जि जोमोन आ मोन नाथाय आथिखालावहाय डिजाइन डिजाइन बानायनानै सुवेटार फोरसो गान्नायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां सुवेटारफोर गान्नायखौ औ
जिबा हिसि मा होनोम होनो ना बे खौ नुनो मोनला बारा एसेबां
औ औ माने बाहायग्राफ्राबो बाहायला बेफोरखौहाय औ औ सुवेटारफोरखौसो डिजाइन डिजाइन ओंखारबायना आथिखालावहाय बेफोरखौसो गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो
दा जोंना मानसि फोरा माने बेफोरबादि दानाय लुनायाव बारा एसे गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनो गोसो होयि
खम जालांनो नुग्रा जाबाय बेफोर नुनो थांलिया अबावबा अबावबा ओनसोलावथ' नुुनोनो मोना बेखौ
औ औ जोंनि ओनसोलफोरावनो जों माने बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदिया सिगां आबै आबौमोननि समावहाय नुदोंमोन। आबै आबौमोनाबो दायोमोन। दानायखौ जों नुदोंमोन नाथाय दा आथिखाल मुगायावहाय माने बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला। मानोना बेफोरो समनि जौगानाय औ समनि जौगानायनि सायावबो स सोनारदों औ
आरो सु खायफा सुबुंफोरा समनि आंखाल जायो औ
औ औ औ
बेफोर खौ दानानै जि दानानै दिहुननायावबो बिराद सम थाङो नालाय जोंनिया एसे दानिया समनि आंखाल जायो बेफोराव बेखायनो बारा बाहायला आरो
खम समनि गेजेरावनो मोननाय फोरखौसो बांसिन ओ ल नुनो मोनो दा जोंना बेफार फालांगियाबो गान्नाय जोमनायनि बेफार फालांगियाबो बहुत जौगाबाय नङा होम बा सिगांनि समफोरावहाय बेफोरबा दि बेफार फालांगि गैयामोन दानाय लुनायफोरखौ जेनेबा दखनायानो ओमबा बे जोमखांग्रा जि जियानो बुं बेफोरखौ जोङो फाननाय जायामोन आरो नख रावनो गामिफोरावहाय ओं नखरफ्रोमबो औ नखरफ्रोमनियावबो हिसानसालि थायोमोन नखरफ्रोमनि आइजो फोराबो दानाय लुनायाव आखा फाखामोन जायनि जाउनावहाय माने बायनो गोनां गैयामोन आरो गावबा गावनो बानायनानै गावबा गावनो लुयोमोन आरो आथिखालावथ इन्दि सि फोराव गोबां दाम नङा होमबा नोंथां सिगांनि समफोराव आरो एम्फौ
एम्फौ फिनानै एम्फौनिफ्रायनो थावख्रि लुनानै
औ औ थावख्रि लुनानै गावनो थावख्रि लुनानै गावनो बानायनानै गानोमोन औ आरो इन्दि सि गानोब्लाथाय एम्फौ सुमु जे बे बिसा एम्फौ होननानैबो बुङो ना औ औ औ बे बेफोर ओं खारो होननानै फोथायो आरो गोदोनि समनिफ्रायनो दाबो बेनिखायनो मा होनो इन्दि सि या माने मानसिनि मोदोमावहाय माने खेबसे बाबो नांगौनो आरो ओं फोनांनांगौ जाहैदों इन्दि सिखौ लानांगौ आरो गांसेबाबो थानांगौ होननानै फोथायो आरो दा
नाथाय दानि जुगनि सुबुं जाय बा सुफुं बेफोर बि माने सोरबाफोर आरोना बे इन्दि सिखौ माने सिनायानो आरो माबाय
औ औ औ औ सिनायानोथ' आरो।
सिनायना मोनला आरो औ।
अर्दार खालामबानो मोनो नङा होमबा?
दारल' खालामनांगौ फैसाल' नांगौ होनबानो मोनो आरो
अर्दार हरबानो मोनबोयो।
सिगांनि बादि बेबायदि थावख्रि लुलाय लायनानै एसेबां खस्थ' खालामनानै हिसानसालियाव हिसान सोंलायलायनानै माने खालामनो गोनां गैला। आरो दानि हिसानसालिफ्रा माने रेदिमेद औ औ थावख्रि लुनायखौ सोंबाथाय औ औ थावख्रि लि लुनायखौ सोंबाथ' आरो बुंनो हायायानो जाखायो। दानिया नुलानोबा आरो। माबोरै लुयो होनानै औ औ औ औ औ बेबादिसो सोंनाय जा आङो।
दानिया आरो थानसालिफोराबो रेदिमेद फैखायो।
औ औ औ बेनो नोजे नो ख'नो ना बै नो खनग्रायाबोथ' दाइरेगसो फैखायो।
रेदिमेद फै
दाइरेक औ दाइरेक फैयो सोनांगौल' महरखौ नायनानै।
नाथाय जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदो गोदाय जेरै इसान बाहायोमोन दाबो बिदिनो बाहायो आरो। माने मेसिननिया एसेबां मोनफैस्लाबाखैरे। दिमेदा।
अह।
न'आव माने गावनो दानानै गावनो बाहायनो हायो आर
औ औ औ औ ओम जोंनियाबो बेबायदिनो माने जोंनि ओनसोलाव थ' बारा एसे गैखाथारा बेफोरबायदि दानाय लुनाया जोंनि ओनसोलावहाय फ्रायानो गैया सब बायनाय बेखोनो गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बिहामजोआनो जा बिखुनजोफोरानो जा बोराय बुरैयानो जा बेनिफ्राय आबै आबौमोन थारनि समावलाय दादोंमोन आरोना दादोंमोननो जोंबो इसे एसे गोसो दाव दङ दानायखौ जोंबो मिन्थि जों नुदोंमोन आरो माने नाथाय दानि जु सुबुंफोरा आरो गैया बेफार फालांगिफ्रावबो आवगायबायना गोबां गोबांनो सि जोम लाबो बोनाय माने औ आंखालानो गैया
दखान गलाफोराबो नांगौनि बारा ओंखारबाय सहरफोराव नांगौनि बारा ओंखारबाय आरो बेखायनो दानो गोनांथि गैला आरो
औ औ औ
नोंथां औ बेबायदिनो जोंना बे रायज्लायनायनि समाबो जोब्बाय बेखिनियावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम